खोनाबायना नोंथां?
औ हेल'
हेलौ नोंथाङा आं खोनाबायना? दिनैनि थपिकखौ लाना अबेनिफ्राय जागायजेनो नोंथां?
औ हेलौ खोनादोंना नोंथां? बिदिब्ला दायो आङो मोनसे टपिकखौ लानानैसै नोंथांनो‌ सावरायगोन होननानै कल खालामदोंमोन।
औ।
दा टपिकआनो जाहैबाय जोङो सोलोंथाइखौ मानो थाखाय लानो नांगौ।
आं बुंग्रोनोसै नोंथां गिबियावनो जों सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जों लेखा फरायनायखौनो होनना बुंजायो। सासे फिसाया फरायनाय लिरनायनि गेजेरजोंसो सासे मोजां
नंगौ नोंथां। मानो होनोब्ला जोंनो सोलोंथायाइखौ नांथारगौ औ।